औ नोंथां बुंलाय
अ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन दे!
ओ आंओ दा माने जोंनि ओनसोलनि एमाव बानायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सान्दों ओम
औ औ सावरायजागोन दे।
एमाव बानायनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङथ' मिथिखायो आरो एमाव बानायनायनि माखासे मावफारिया खायसे खायसे जायगाजों माने एसे एनैया गोरोबलाय थायो होननानै नोंथांआबो मिथिखागौ। आरो बिनि गेजेरावनो जेरै एमाव माने गोदोनि समावहाय बर' आइजोफोरा जौ संनो थाखाय माने एमावखौ बाहायोमोन। माने गावसोरनो आखाइजोंनो माने दिहुननानै एमावखौ लायोमोन आरो सिगां एमाखौ सिगां बानायग्रोनानै लाग्रोयो बेनि उनावसो बिसोरो जौखौ सङोमोन आरोना।
औ।
बेफोरबायदि माने जौखौ जौ संनायनि गोनांथियानो जाहैबाय बर' आइजोफोरा गोदो समाव माने गोबां माने माखासे हाबाफारि जेरै मावनाय दांनायावनो होन एबा फुजा फोरबो फालिनाय बिदिनो आलासि सिबिनाय बा बबावबा सोरनावबा आलासि जाहैनाय बेफोरबायदियाव माने जौ लांफानाय नुनो मोनोमोन आरोना थाखाय बिसोरो जौखौ सो सङोमोन आर ना बुङाखै जेनेबा न'आव लोंनोबो आरो आलासि दुमसि सिबिनोबो बा बबावबा सोरनोबा आलासिफोर फैयोब्ला होबाय बायनो बेफोरबायदि होननानै जेनेबा एसे एनैखौ न'आवल' संनानै बिसोरो लायोमोन आरोना नाथाय आथिखालावसो जों नुनो मोनसे माने गोबां बिबांनि माने मावनानै जौ मावनानै माने बेखौ फालांगिनि बेललायाव लांनाय बेफोरबायदिखौसो जों आथिखालाव नुनो मोनो दा आङो बर' आइजोफोरा एमावखौ माबोरै बानायो बेनि सायावसो एसे सावराय सावरायनो सानदों। दा ओ एमाव खौ बर' आइजोफोरा सिगां जौ संनायनि सिगां बानायो जेरैहाय, एमाव बानायनो थाखाय गोनां जानाय माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौ माने मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोमनि माने बिफां लाइफां आं नुनो मोनबोदों। आरो बेनि अनगायैबो जेरै एमाव बानायनायव गोनां जानाय जेरै, ओ माइरं माइरंखौबो जोङो
जोङो आबाद मावनानै मोननाय जा न'खरावनो थानाय बेफोरखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ।
ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु मिथिंगानि माखासे ओ खाथि खाला हाग्रा बंग्रा सेरफोराव थाबोदों बेबायदिनिफ्रायनो बिसोरो माखासे बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय माखासे जेनेबा ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय खनथुमनानै लानाय माखासे बिदिनो बिलाइफोरखौनो बिसोरो एमाव देनायाव बाहायदों आरोना ओ दा बर' आइजोफोरा जेरै एमाव देनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ जेनेब्ला बेलासियाव ओ एमाव बानाय देनोब्ला ओ फुङावनो सोमखाना दोननानै जाहाथे रुइहै ओ रुइहैयो बिनि थाखाय बिसोरो ओ रुइनायनि थाखायनो माने फुङाव सोमखानानै दोननानै बिदिनो बेलासियावहाय देहैनाय बिदि बायदि खालामहैयो आरोना। बिदिनो नांगौ जखानि माने बेसे बुरजासो नोङो एमाउखौ ओ बानायगोन हमनानै लादो जेनेब्ला ओ नैजिथा एबा बिदिनो थामजिथा एबा गोबां गोबांबो बानायो खायसे खायसेया मानोथा ओ मानोना बिसोरो बेफोरबायदि बानायनानै जेनेबा न'आव जिखिनि होनानै आग्लायो बा नांगौखिनिखौ बाहायनानै जेसेबांखिनि आग्लायो बेखौ जेनेबा सिख ओ खाथिनि बा गामिनिनो दखान सहर फोराव जों फानहैनायखौबो नुनो मोनो बेनि अनगायै जेरैहाय ओ एमाव बानायनायावहाय गोनां जानाय आरोबाव ओ बिफां लाइफांनि बिलाइफोर जेरै खान्थाल बिलाइ रैमालि बिलाइ बा आनारस बिलाइ ओमफाय सिनि बिफां आरो बेबायदिनो जेनै मोख ना बिबार बिलाइ आरो बेबायदिनो जेरैहाय जों मोननो हाबावो खायसे खायसेया ओ थालिर बिलाइखौबो एफा एनै होदेरनायखौ जों नुनो मोनो। आरो
खायसे खायसेया आरो जेनेबा ओ माखासे मा होनो ओ बै मा होनो साल दावखुमैनि बिलाइखौबो गांफा गांनैखौ होदेरनायखौ जों नुनो मोनो। आ बेबा दिनो माने बेफोर बिलाइफोरखौ खांनानैहाय बर' आइजोफोरा माने एमावखौ बानायो आरोना। जेब्ला बेलासि जायो अब्ला सोमनानै दोननाय माइरङा रुइयोब्ला बेखौ ओ देनो था खाय ओ सुखाङो सुनानैहाय दै ग'सर होखांनानै जेब्ला उवालाव ओ देनो होयो अब्ला एसे देफ्रामनानैहाय आरो बै मोनै बिलाइफोरखौबो खांनानै लानाय बिलाइफोरखौबो बे एसे देफ्रामनाय उनावनो ओ माइरंआवनो जयै होनानै देफ ओ माने देग्लियो आरोना जयैनो देनानैहाय जेब्लासिम माने गुन्दै जाया अब्ला जों बिसोरो देबाय थायो बिनि उनाव जेब्ला ओ देबाय थानानै जेब्ला गुन्दैनि एसे महर जायो। अब्ला संग्रायाव लखबनानै सा जाहाथे ओ माबाया मा होनो मोनलाय बैयो गुन्दै महरनिया सिङावबो ओ संग्रायावहाय गलाङो आरोना। आमफाय थिग बेबायदिनो जेनेबा संग्रायावहाय साल ओ सालिबावनानै जे ओ जेसेबांखिनि माने गिदिर गिदिर माने बिलाइफोर एबा अनफ्रा थाबावदों बेफोरखौ आरो खेबसेबाव अन उवालाव होनानै आरो देबावो ओमफाय बेबायदिनो जेब्ला देबावनानै जेब्ला आरोबाव गुन्दै जाबावो अब्ला बेबायदिनो जेनेबा आरो सालिफिनबावो थिग बेबायदिनो जेनेबा सालियै सालियै जेब अब्ला जोबहैयो अब्ला माने बेखौ संग्रायाव खनसेयनो लानानै माने संनायाव खनसेनो लानानै बेखौहाय बर' आइजोफोरा दै एसे सारस्रो सारस्रो सारस्र' खालामनानैहाय माने बेखौ ओ एम-एमावनानै नायो आरोना। माने बेखौ जेरैहाय आथा मै दाबायदि नाय थिग बेबायदिनो माने एमावखौबो बिदिनो दै सारसोनानैहाय नायो आरोना? ओमफाय बिदिनो नाखांनानै जेब्ला मोजाङै गेब्लेयो अब्ला बिदिनो ओ लादु खायसे खायसे लादुरा महरनि बानायो आरो खायसे खायसेया जेनेबा ओ दाब्ले दाब्ले बानायनानैहाय दोनो आरोना। बेबायदिनो जेब्ला बानाय थांजोब्बाय अब्ला बिदिनो जिगाब एबा खायसे खायसेया बिदिनो माने सालावखुमै बिलाइफोरजोंबो आरो खायसे खायसे जिगाबजों बो खोबनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। माने बिदि खोबनानै दोनबाय साननै सानथामसो फोरानबाय जेब्ला फोराननानै जेब्ला बुस थुवा रानो एमावा रानबाय, अब्ला जोङो बेखौहाय
नांगौखिनिखौ माने जेब्ला जुमाय सङो अब्ला बाहायबाय आरो जेसेबांखिनि माने आग्लायदों बेखौ जोङो फानैनाय खौबो जों नुनो मोनो आरोना। थिग बेबायदिनो जेनेबा जोंनि ओनसोलनि माने एमाव बानायनायनि सोमोन्दै बेफोरखौनो जों मोननो हायो आरो बेफोरखौ जेनेबा जोंनि बेलायावहाय जोङो ओ जेनेबा गोरान बानायनोबा बा गिसि बानायनोबा बा बिदिनो जेनेबा माइब्रानि माथानि मानि बेफोरबायदि जौ संनायावहाय बिसिबां जखानि ओ एमाखौ बाहायनांगौ बा थाइबसे होनांगौ बेफोरखौ माने बर' आइजोफोरा मोजाङैनो रोंगौथि दं होननानै आं बुंनो हा-बुंनो सानो मानो होनबा बिसोर गोबां माने बेफोर बायदियावहाय ओ रोंखा नोंदा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि एमाव बानायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथाङानो जोंनाथ' बर' हिसाबै दोरोङारि गियानफोरा ओनसोल लायै ओनसोल बारा फारागथि गैया एखेयानो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आं बेफोरनि सोमोन्दै जोंनि ओनसोलनिखौबो बुंलांनोसै एमानि सोमोन्दै एमाव होननानै बुंब्लाथ' जों बेखौ जुमाय संनायावनो गिबियै बाहायो एमावखौ जों गोदो माबोरै बानायोमोन बेखौ सिगांनि न'आ म-माबोरै बानायनाय माबोरै फैजेननाय बेखौ बेखौथ' जों बुंनो हाया एमाव एमाव बानायनो थाखाय एमाव जोलै नांथारगोन आरो बै मावाव जोलैया बोरै फैनाय बेखौथ' बुंनो हालिया नाथाय एमावखौ जोङो बानायनो थाखाय नोंथाङा बुंनाय बायदि गिबि जों माइरंखौनो नांगौ। माइरंआबो आबाद मावनाय जेरै जोङो माइरं सालियोना जोंनि ओनसोलाव बांसिन एंखुरजों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो जोंहा नि न'आवनो आं बानायनायखौ नुदों माने इंखुरखौ देनानै बानायो आरो इंखुरखौ नों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सोमनानै दोनो फुङाव बेखौ बेलासियाव सुखांनानै दोनसिगोन। आरो जि एमावनि थाखाय जों मिथिंगानिफ्रायनो लाइफांफोर बुथुमनाय बैफोरखौ बुथुमना लायो। नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरैबायदि जोंनि ओनसोलावबो एमाव बिलाइ एमाव बिबार आरो बिनि गेजेराव थालिरनि बिलाइ बिजसौआ गोरलैया बेखौ होनाय नुयो। आरो बिनि उनाव रैमालि रैमालिनि गोरलै बिजौ आरो जेरै सिनि बिलाइ सिनि बिलाइआ एमावखौ गोदै जाहोयोनो जुमायखौ बेखौ एसे बुरजा बिबाङै होनायखौ नुनो मोननाय जायो। जोंनियाव ओमफ्राय जेरैबायदि नों थाङा बुंनाय बायदि साल दाखुबै साल दाखुबैजों दावाखुमै होयोब्लानो जुमाया सेरेबा जोंनावथ' जुमाया मोननै रोखोमनि थायो नालाय सेरेब आरो गिसि जाय जुमायखौ मानेखे सेरेब दिहुनगोन बै जुमायखौ मानेखे एमावखौ बांसिनै मानेखे साल दाउखुमैखौ जोंनियाव बारा होनाय जायोनो अब्लाथाय सोरेबा गोरा बांसिन ओंखारोनो बेनि थाखाय बेखौ बेखौ होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो औवानि बिजौ गोरलैया बे खौबो होनाय जायो बेबो जुमायखौ गोदै जाहोयो होननानै बुंनायखौ खोनानो मोन्दों। आरो बिनि अनगायै मोनसे जोङो खान्थाल बिलाइ बि खौबो होनायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव आरो बेबायदिनो एमावखौ जोङो बे बिलाइफोरखौ बुथुमना ला जखांनायनि उनाव आरो मोनसे बिलाइ होबावनाय जायो बस बिलाइ बेखौ नोंथाङा सिनायोना बे बेखौबो बिनि रोदा नङाबा बिनि बिलाइखौबो होनाय जा जायो जोङो बेजोंबो एमावा गोथाव जायोनो आरो बेखौ मोजाङै जोङो सिगाङावनो उवाल आरो गाहेनखौ मोजाङै सुना दोननानै बेखौ सान्दुंआव फोराननानै बेखौ जेब्ला रानगोन अब्ला बै बुथुमना लानाय लाइफांफोरखौ देगोन दि दिग्लिखांनानै बै माइरंखौ सरदनो थाखाय जोङो सुखांना दोननाय खेरखायाव अब्ला बे माइरङा सरद खांबा बेखौबो लाबोनानै बै एसे देफ्रामनाय बिलाइफोरखौ जोङो एसे एरनना दोननानै माइरंखौ एसे देग्लिनानैसो जोङो बै बिलाइखौ होनाय जायो आरो आरो बै बिलाइखौ बे मा माइरंखौ मोजाङै एसे देनानै बै बिलाइ एसे देग्लिखानायखौ जेसां जखानि माइरङआव होनांगौ बेसांखिनि होनानै मोजांनो देग्लिनाय जायो अब्ला बियो कालारा गोथां गोथां गोथां एसे टाइपनि फैयो आरो अब्लाथाय बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदि सानद्रिजों सानद्रि गुबुंजों मोजाङै मिहि मिहि सालिना लायो। बिदिनो देलांबाय देलांनाय गासै खौबो बिनि उनाव गासैखौबो जेसांखिनि जोंनो एमावनांगौ बेसांखिनिखौ देखांजोबनायनि उनाव बेखौ जोङो दाबोर बा संग्रायाव मोजांनो दै होनानै गलायनानै बेखौ जेरैबायदि आथा आथा बेखौ जोङो फिथर खालामनो हानाय बा नोंथाङा बुंनाय बायदि दाब्ला खालामनो हानाय बे बायदि जोङो लगायना लानाय जायो अब्ला बेखौ जोङो बेखौ गल गल एबा दाब्ला दाब्ला बे रोखोमनि जोङो एमावखौ दानाय जायो। नांगौ रोखोमनि फिसा फिसा टाइपनि आरो बेखौ जोङो लास्ट दाखांनायनि उनाव जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दं एमावगुरि आरो एमाव बोराय मोननै फिथर दायो आरो बियो बयनिख्रुइबो देरसिन जायो जोंनियाव एमावगुरिया दाब्ला जागोन एमाव बोराया लावजं जागोन आरो आरो बेखौ जोङो संग्रायाव मोजांनो मुस्रि बा जिगाब सिङाव बनानै बेहाय मुस्रि बनानै बेखौ फेनलानानै थरसे थरसे फेनलानानै बेखौ एमाव जोलैनो दोनोना आं होननाया बे एमाव जोलैखौ जोङो थाइसेबा थाइनै जेसां जखानि नांगौ बेखौ सिफ्रुनानै बेहाय सायाव सारलानानै होनाय जायो आरो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि बेखौ जि जेरै जोंनि बर'फोरनावथ' दख'ना गिजि बेफोरबायदि थायो नालाय बेफोरजोंनो खोबना दोन्नानै सायाव जेरै नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि जिगाब बा साल दाउखुमैनि गोरानफोर बेफोरखौ खोबनानै जोङो गुदुं जायगायाव दोननाय जायो। बेखौ दोननायनि उनाव जेब्ला बेखौ गुदुं जायगायाव दोनो अब अब्ला बियो साननै सानथामसोनि गेजेराव बियो रानखाङो अब्ला बेखौ नायगोन नायनानै अब्ला एमाव महर फैयो अब्ला बबेबा बबेबा सोमब्रोन फैयो अबेबा गुफुरानो फैयो एमावा अब्लाथाय बेखौ सानदुङाव सानसेनि थाखाय एसे फोराननानै दोननाय जायो जायो अब्ला फोरानना दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोंनााव मोनसे खबायाइ बायदि मोनसे बुस्थु थायो बेयो औवानि आइजें बेहायनो बरफ सोनानै दोनै एमावखौ जेब्ला न'आव जुमाय लों जुमाय लोंनो गोसो जागोन अब्ला बेखौ जोङो संनो थाखाय जोङो बेहायनो दोनो अब्ला बेखौ जुमायाव जे सांखिनि होनांगौ बेखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिखागौ आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे एमाउ एमाउखौ बिजनेस खालामनायखौबो आं नुनो मोननाय जादों बिसोरो गोबां रोखोम रोखोमनि दोरोङारि गियानफोरखौ बाहायनानै बिसोरो एमावखौ दानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो एमावखौ आजिखालि जोंनि ओनसोलाव हाथाइ बाजार जेरै मोनसे मोनसे ओनसोल ओनसोलबा गामिआयाव मानक जोंनावथ' मोनसे सान थायो जेरै बे सानाव मानेखि ह थाय जागोन बिदि जायोना हाथाय बाजार जागोन अब्ला बैहाय लांनानै बेखौ फानहैयो आरो